औ
औ नोंथां खोनादों नोंथां?
औ औ औ
बुंनो हागोन दे नोंथां।
मा होनो जोङो दा
औ
गोजोन मोनाबिलि
औ नोंथां नोंनिसिमबो गोजोननाय थाहैबाय।
उम अखाफोरनि सायाव अखाफोरनि सायाव सावरायनोसै आङो। बुंग्रोनोसै एसे
औ नोंथां दे।
अखाफोर होननानै बुङोब्ला मा जायो जोंनि बुहुमाव थानाय बेयो मोनसे मिथिंगायारि सेटेलाइट आरोना बियो ओमफ्राय बेवहाय मा जायो औ ग्रहसा आरो बेयो ओमफ्राय मा जायो बियो जोंनि ओ मोना समावहाय मा जायो ओरैबायदि नायनो मोजां जायो आरो दा बियो ओमफ्राय आरो मा खालामो जों मानसिफोरखौहाय गोदोनिफ्राय माने हाजार हाजार बोसोरनिफ्रायनो बियो माने गावनिथिं सोमोनांहोयो आरो आरो ना माने गावनिथिं सानहरनो हानाय माबा मोनसे खालामनानै होयो आरो। ओमफ्राय बियो मा खालामो मोनायावहाय बियो मोजाङैहाय बियो जोङो आरोना ओमफ्राय आरो मा खालामो अख्रांखौहाय समायना खालामदेरफायो आरो बियो गावनि मोनसे जोंनायजों आरो थेवब्लाबो मा होनो अखाफोरा मा होनदों ओ जेलानाखि अखाफोरनिफ्राय जे जोङो मोनसे स्रां फैनाय फैयो बेखौ जों एक्सुयेलि मानिफ्राय मोनो जोङो बेखौ मा होनो साननिफ्राय रिफिखननायनि थ्रुयैसो जोङो बेखौ बिनि लाइटखौ खौहाय जोङो नुनो मोननाय जायो आरो जोंहा अखाफोरा गावनो नि जा मोनसे स्रां गैया आरो ओमफ्राय मा होनो अ अखाफोराहाय मा होनो बुहुमनिख्रुइ ओरैबायदि मोनसे फिसासिन आरोना बियो ओमफ्राय बियो मा
मा दङ
बियो जोंनि फ्राय थाम लाख दाइनजिब्रै रोजा ब्रैजौ किल'मिटार सो गोजानाव दङ आरो। ना बियो अखाफोराहाय ओमफ्राय बियो मा खालामो जोंनि बुहुमनि सोरगिदिं गिदिङो आरो ना गिदिंनानै बिहयो मा खालामो ओ नैजिस्नि नैजिस्नि दिननि उनावहाय बियो खेबसे गिदिंख गनो आरोना गिदिङै गिदिङै आरो ओमफ्राय ओ मा खालामो जोङो जायनाखि ओ‌ जोङो मा खालामो अखाफोर अखाफोरनि गुबुन गुबुनखौ जेब्लानाखि जोङो बुहुमाव जेनेबा माबायो नुयो जों मा नुयो अखाफोरनि गुबुन गुबुन महर नुयो ना नुवा? नुयो ना? औ एखमबा खावसे एखमबा गिदिर एखमबा फिसा एखमबा थैनाय बेफोरो जाहैबाय अखाफोरनि गुबुन गुबुन महर आरो ना। ओमफ्राय बियो मा खालामो जोङो बेफोरखौ खौ मा होनना‌ बुङो अखाफोर गोरलै हाप मुन खावसे ओमफ्राय फुर्निमा बायदिसिना बुहुमजों बुंनाय जायो आरो ना। ओमफ्राय आरो मा खालामो अखाफोराहाय जोंनि मिथिंगायावहाय मोनसे ओरैबायदि गोनांथार बिफाव खालामो आरो। ओमफ्राय मा खालामो बियो ओ जोंनि माबाखौहाय मा होनो इक' सिस्टेमखौहाय मा खालामो बियो समानथायाव लाखियो आरोना। ओमफ्राय आरो बिजों लोगोसे मा खालामो अखाफोराहाय जोंखौ मा होनो मोनसे मोजां मा खालामना होयो आबहावा मा होनो बोथोरारि एबा बारहावाबो खालामनानै होयो आरोोना देग्लाय दानिया नों नाङा फंनैसो बुंदोलाय अखा
औ दा नोंथां अखाफोर होनोबाथ' जोंहा जोंनि बुहुमनिनो मोनसे ग्रह'सा होननानै जोङो मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां? दा जोंहा बर' रावआव अखाफोरखौ जोंहा गोबां रोखोमनि गथ'फोर बुरखायनाय मेथाइ बा माबा मेथाइ बे हिसाबै जोंहा गोबां अखाफोरनि सायाव जोंहा खन्थाइ रायथाइफोर दङ सल'फोर दङ नङा होमबा नोंथां?
उ उ उ उ।
ओ अखाफोरनि आबुं महर होनोबा जोंहा पुर्निमा जा अखाफोर दानसोरां रां बेखौ जोंहा मिथिनो मोनो। आरो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो अखाफोरनि गिदिं खननायनि थाखायनो बेफोर जायो जोंनि बुहुमनि सोर गिदिं गिदिङो जाहाथे अखाफोरा बिनि थाखाय जोङो जोंनि एखमबा अखाफोरनि खावसेल' महर अखाफोरनि थैनाय महर अखाफोर गैयि अख्रांङाव बेखौ थैनाय महर हरहैबाय जोङो आरो पुर्निमा बेफोर जायो जों बेखौ खौ नुनो मोनो नोंथां बुंनानै बदिनो अखाफोराव जाहैबाय गावनि आंगो बिदुं आरो आंगो सोरां गैया। जाय सोरांखौ जों जों नुनो मोनो जोंनि मेगनजों। बियो जाहैबाय जोंनि साननि बिदुंनिफ्राय साननि सोराङा जाहाथे बेयाव नांनानै जोंहा रिपिकन जानाय बे सोरांखौसो जों नुनो मोनो। दा नोंथां अखाफोरनि ओ दाथाया जोंनि बुहुमनिफ्राय जोङो द' बाहागोनि से बुंजायो जोंनि बुहुमा द'था गिदिर ब्ला जोंहा अखाफोरा मोनसेल' जायो बेबायदि आरोना नोंथां।
औ औ औ
अखाफोरा जाहैबाय नोंथां बुंलांनाया सैथो गासैबो जों साइन टिफिकेलि जोंङो दा बिगियाननि मुगायाव जोंहा अखाफोराव ओ आगान हैजेननाय आगान हैनाय बेफोरबायदि गोबां जाबाय नोंथां दा जों अखाफोरनि सोमोन्दै फरायनो मोनबाय अखाफोरा माबोरै माबोरै मा बुस्थु मार अखाफोरा जोंहाथ सि सिगांनि समाव जों मिथिनो मोनामोन अखाफोरखौबो जोंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन दि जोंहा ओ आफा आनान‌ गस साइनिनो मोनसे दानाथा दानाय दाथाय नोंगौ बियो सैथो नाथाय अखाफोरनि ओ बांसिन सोमोन्दै जोंङो दा मिथिनो मोननाय जाहैबाय बिगियाननि जाहोनाव नोंङा होमबा नोंथां।
औ औ।
फोराव जोंहा जोंनि ओ गुबुन हादोर हादोरसाफोरनिफ्राय जोंहा अखा फोरनि नायबिजिरनाय ओ गोबां माखासे रिसार्च टिम फोर दंङ जेरै हमनानै ला जोंङो मुंदां खा नासा आरो जोंनि ओ भारतनिफ्राय अख्रां दावबायगिरिफोर इस्र' गोबां बि दिनो जोंहा ओ हान्जाफोर दंङ जाय अख अख्रांनि सायाव नायबिजिरो बिनिनो मोनसे जोंहा अखाफोरखौ नायबिजिरदोंमोन। दा जोंङो जोंनि बुहुमनिफ्राय गिबिसिन आगान है जेननाय होनोब्ला जोंहा नील आर्मस्ट्रांगखौ मिथिनो मोन नङा होमबा नोंथां।
उम
ओम दा जों अखाफोरसिम थांनो थाखाय जोंहा र' ओ रकेटखौ बाहायनाय जायो। दा जोंहा रकेट होनोब्ला जोंहा ओ मोनसे बिरखं जाहाज जाय ओ जोंनि ओ अख अख्रां माखौ दावबायनो थाखाय जों बाहायो बेयाव जों हा जोंनि बुहुमनिफ्राय अखाफोरसिम मोनहैनो थाखाय जोंहा खमसे खमबाबो नै दान बा थाम दानहालागै जोंहा लायो। आरो बिनि दा जान थाया थाम लाख दाइनजिब्रै रोजा ब्रैजौ नोंथां बुंलांनाय बायदिनो ब्रैजौ किल'मिटार। दा जोंहा जोंनि बिगियानाव फरायनाय। बायदिब्ला अखाफोरना गिदिं खननायाव
उम
जाहाथे जा गिदिं खननाय बे गासै खनसे गिदिं खननो थाख खाय बियो ओ नैजिस्नि सानसिमहालागै लायो नोंथां। औ आरो। अखाफोराव जोंहा जोंनि ओ जा बुहुमाव जोंहा। बारहावाफोर दंङ बिफां लाइफां दंङ बेफोरबायदि जोंहा बेयाव ओ माहोनो केपासिटि माने मा होनगोन बेखौ खाबुखौ जों मोना जेरै हमनानै ला जोंङो बुहुमाव बिफां लाइफां दै दिसिना मोननायनि थाखाय जोनङो हां लायो थानो हायो नाथाय अखाफोरा जाहैबाय गोबां हाब खर हालाजों बुंफबनाय मोनसे गोरान ओ मोनसे जोंहा। ग्रह'सा बेयाव जोंहा अक्सिजेन मोननाय जाया बेयाव गोबां बिबांनि जोंङो गुबुन गेस फोरखौ मोननो हायो जाय जोंनि थाखाय बिस गोनां जायो। दा बिनि थाखायनो जोंहा बेयाव थानो हाया। आरो जोंहा अखाफोरा। ओ नाय गोजाननिफ्राय नायनायाव समायना नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ।
नाथाय जोंहा खाथियाव थांनानै नायहैयोब्ला नायबिजिर ग्रा टिमनि नायबिजिरग्रा बिथांमोननि हिसाबै जोङो मिथिनो मोननाय ब्ला अखाफोरावबो गोबां रोखोमनि हाजो हाला आरो गाहाय गोजौ हाखरफोर गोबां गिदिर गिदिर हाखरफोर दं होननानै जों मिथिनो मोनो नङा ओमबा नोंथां आरो जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अखाफोरनि सोमोन्दै बिगियानारि दाथायाव जों मिथिनो मोनो अखाफोरावबो जोंहा बुहुमाव जाबायदि बार ओ बारहुंखा बारनाय जायोना नोंथां बेबायदि बार बारनायखौ जों अखाफोरावबो मोनो होननानै जों मिथिनो मोनदों। आरो जै जाय जोङो हाखर हाजो हालाफोरखौ नुनो मोनहरदों। बे गासैबो बार बारनायनि थाखायनो अखाफोरनि ओ ओ दुलुरखावनि जा दाथायफोर बेफोर सो सोलायबाय थानायखौ जोङो मिथिनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
अ अ
ओ अखाफोराव जोंहा गोबां रो खोमनि बारहुंखाफोरबो बारो होननानै जों मिथिदों जाय बाराफोरा जेरै ओ गिदिं खननाय बार फोर गोबां हाखरफोरखौ फबनानै समान खालामो आरो गोबां जायगानिफ्राय जोंहा बाला अन्थाइफोरखौ बोखांनानै फोरखौ हाखर बानायफिनो होननानै जों मिथिनो मोनो दा अखाफोरा
बेखौ औ नोंथांनि बुंनायाथ' जादों गासिबोआनो।
औ नोंथां।
मोजाङानो जादों मिथियैखौ मिथिनो मोननाय जाबाय ओमफ्राय जों मा नुनो मोन नो अखाफोरखौ लानानै मा होनो माखासे माबाफ्राव आरिमुफ्राव आरो धोरोमफ्रावहाय हारिमु यो माने बिराद बिनि सायाव सोननानै नुनो मोनो आरोना। जेरै अखाफोरनि सायाव अखाफोर गोरलै फुदिबा बिदि सायाव लानानै जोङो फोरबो फोरबो फालिनाय नुनो मोनो आरो केलेन्डार बायदिसिनाबो बानायनाय नु नुनो मोनो आरो ना। ओमफ्राय आरो बेनि अनगायैबो औ सम आरो बेनि अ नगायैबो खन्थाइगिरिफ्रा मा खालामो अखाफोरखौहाय मोनसे समायना आरो मा होनो गोजों सान्थिनि हि साबै मोनसे साननानै खन्थाइ रायथाइ बायदिसिनाखौ लिरनाय जायो। दा जों बेखिनियावनो बुंनानै अखाफोरनि सोमोन्दै रायलायनायखौ दोनथ'नाय जासिगोन नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबाय खर थाबाय औ गोजोन्थों।